खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा सोंग्रोना आं सोंग्रोनांगौ
नोंथाङानो बुंग्रोदो बैसागुनि बागै नोंथाङा जुदि माफोर बुंनो नागिरदोंब्ला।
अ आंनि फालिनिफ्राय बेनोमोन जे ओ जोंनि बैसागोखौ बेसेबां रोखोमाव फालिनाय जायो।
औ।
औ। बैसागोखौ माने जोंनि मोनथाम रोखोमाव फालिनो हायोना। बेनि बागै नोंथाङा बुंदो।
ओ बैसागु बुङोब्ला बिदि नुनो मोनो ओ मानसि बैसागु मोसौ बैसागु बे मानसि बैसागुआवहाय बेबायदिनो ओ गोखा गोखै जानायफोरबो थायो बैसागुआव आरो मोसौ बैसागु बुङो। ब्ला बेबायदिनो मोसौफोर। खौहाय थुखैनाय जायो बैसागुआवहाय
उम।
ओम आरो नोंथारा नोंथाङा माबा फोर बेनि बागै गुवारै फोरमायबावनो हायोबा फोरमायबा मोजां जागोन।
औ बैसागोआव बैसागोखौथ' ओरैनो मोनथाम रोखोमाव फालियो बैसागुखौ। मागो बैसागो खाथि गाजा बैसागो रंजालि बैसागो। हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां
हेल'
औ ओ खोनायाखैदि खोथाखो
अ नोंथाङा बे मागो खाथि बैसागुनि बागै माबाफोर गुवारै फोरमायनो हागोन ना?
मागो खाथ मागोनि बागै। मागो बैसागोनि बागै औ। फोरमायनो हागोन
अ बिदिब्ला नोंथाङा बुंजेनदो दे।
मागो बैसागु बेनो जे मागो बैसागोआ जोंनि बर'फोरनि थाखाय हेंगारनो हायै फोरबो मोनसे।
होम
मागो बैसागोआव जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो मागो बैसागो
औ नंगौ।
मागो बैसागु बिदिनो जि ओ
औ
आगोलनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे नेम दङ जि फुङावनो सिखारनानै थाब थाब दुगै दुगै। बिनानै फिथा सौराय जानाय बानायनाय आरो ओ जोंनि ओ भेलागुर सावनाय।
औ नंगौ।
औ आरो बिदिनो दंबायो आरो गोबांफोर नेम दंबायो।
जेरै न'आव गासैबो जिरायलायनानै हराव ओ हराव गासैबो जयै ओंखाम खाजा जानाय। नखरनि गासेैबो। फेमिलिजों
नंगौ नोंथां बुंनाय खोथा फोरखौहाय आङो ओ नुबोदों मा होनो बिदिनो बैसागुआवहाय मागोआवहाय। बेबायदि ज' ज'यैनो फेमिलि गंसे जायै लोङै अ जा ओ जानाय आरो बे बिनो हरावहाय बेबायदिनो बेलाघर ना मा बेखौ बानायनायखौ नुनो मोनदों सावनायबो नुनो मोनदों जोंनि नि गामि खाथिफोरावबो गामिफोरावबो बेबायदि माने नुनो मोनो आरो ना मागो फालिनायफोरखौहाय ओ आरो बुंनो थाङोब्ला रंजालि बैसागु बेनि बागैबो बुंजागोन आं सानो जोंनि बे बर'फोरनि बुङोब्ला रंजालि बैसागु खौनो ओ बा समनिस्राय गेदेरसिन फोरबो होनानै फालिनाय जायो। मानो बुङोब्ला रंजालि बैसागुआव बयबो गावनि एना एनिफोरखौहाय गारलायनानै ज' ज'यै बेबायदिनो बैसागुखौ खुङो उन्दैया गेदेरखौ मान हो बियो बेबायदिनो ज' ज'यै न' न' थांनानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै मो थायो गानै जोमै देलाय देलाय मा फोर आरो सेंग्राफोरा बेबायदिनो गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै ज' ज'यै मोसानायफोरखौहाय नुनो मोनो मोसानायजों रंजानायजोंहाय जोङो बे बैसागुआवहाय बरायनायफोरखौबो नुनो मोनो आरो बेल' नङा आरो बैसागुआव बेबायदिनो आ मोनाफोरावहाय प्रग्रामफोरखौ खुंनाय नुनो मोनो बैसागुआवहाय बे प्रग्राम फोरावबो गोबां बेबायदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गासैबो ओ ज' ज'यैनो बेबायदि बाहागो लानायफोरखौहाय नुनो मोनो आरो रंजालि बैसागु होनोब्ला बेबायदिनो गुबुन आ गुबुन जायगायावबो जोंनि बे बर'नि रंजालि बैसागुआ मोनथिजानाय आ दा आरो नोंथाङा माबा बुंनो हास्थायबावदोंना बे बैसागुनि बागैनो
ओ ओरैनोथ' जोंनि बै बैसागुखौलाय मोनथाम रोखोमाव फालिनाय जायो दा मोननैया थांबाय रंजालि बैसागोआ थांबाय ओमफ्राय नोंथाङा दानि बुंनाय मागो बैसागोआ थांबाय दा आरो जोंनियाव मोनसे उम खाथि खाजा बैसागो होननाय दं
औ
बेखौ आं एसे फोरमायनो सानो आं थांनो
औ बुं जागोन
खाथि गासा बैसागोआ बेनो जि जों जों दा जे ओ जेराव माइनाव होनना बुङो जों लोखि होनना बुङो जोंनि जों दा जानानै जि थांना दङ जों बेखौनो खाथि गोजा बैसागुआव जोङो फालिनाय जायो बिनि मुङावनो जोङो थुगि होनानै आलारि बाथि सावनानै जोङो फुजियो दाय माब आरो खाथि गासा बैसागोआव जों बिदिनो आगोलनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि जोंनि बर' रायजो राजा समाजाव नुबोनाय ओ मोनसे मोन मोना मोना जे बेलासेजों गासैबो ओंखारलायनानै गामिनि गेदेर उन्दै गासैबो ओंखारलायनानै गावबाग गासैबो गुबुन गुबुननि न'फोराव थांनानै गासैबो बुट नालेंख गाजि बायदिसिना जयै जालायहैयो
औ
बेफोरखौ नुबोनो मोनो
औ
खौ जोंनि आगोलनिफ्रायनो सोलिनाय मोनसे
फोन बेखौ जों गा नो हाया
औ नंगौ नोंथां होननाय खोथाया
औ
आङो सानो बर'फोरनि बे फोरबोफोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बेफोर एंगारहायि आंनि उनाव फ फोरखौहाय गाजा गोमजायै फालिलांगोन खोनायाखै आं सानो मानि मलानानै ओरै थाङो दाथ' बेबायदिनो रंजानायनि आरो बेबायदिनो एना एनि गासै जाय ज' ज'यैहाय रंजानायजों बेबायदि ए खुंनाय फोरबोफोर
आरो बे बायदि फोरबो गैयाब्ला जोंनि ज' जानायफोराबो एसे खमखौ नुनो मोनो। ज' ज'यै लोगो लाज्लायनायफोरखौबो बिदि
ओ दा नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सानदोंना?
आङो बैसागोखौनो बुंसो सानदोंमोन टपिकखौलाय बेखौनो लादोंमोन लानायालाय‌।
औ
दा टपिकआ बियो बैसागोनि अनगायै बेलेग लाबावनो हायोबा लाजागोन नोंथां।
बेनिफ्राय बेबायदिनो बैसागुनि बागै मोनथि नानै जोबोद मोजां मोनबाय ओ बे खाथि बैसाग उम मागो बैसागु आरो रंजालि बैसागु बे मोनथामाबो बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै फोरब बो नंगौ नोंथां बुंनाया ओ दा बे बायदिनो आङो आसा खालामो आङो इदि उनावबो नोंथांजों बेबायदि ओ बैसागुनि बागै दायो जेरैहाय नोंथांजों सावरायलायनो मोनबाय इयुनावबो बेबायदिनो गुबुन आयदानि सायाव नोंथांजों बेबायदि गोबां सावरायलायनो मोनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथांनिफ फ्राय आं गोबां बेबायदि बैसागुनि बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हाबाय जायखौ आङो मोनथि गियान मोन आरो सोलोंनानै आङो जोबोद मोजां मोनो। ओ दायो बिदिब्ला जों जोंनि बे बैस सागुआव साव बैसाग गुनि बागै सावरायनो लानाय आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन खोमा। ओ नोंथाङा आंनिसिम माबा फो‌र बुंनांगौ दंबावो नामा?
आंबो नोंथां नोंथांनि बागै आंबो गोबां फो सिखायनो मोनबाय।
औ बिदिब्ला जों जोंनि सावरायनायखौ ओ बेसेयावनो दिनथ'नोसै ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। आंसा खालामदों इयुनावहाय आरो नोंथांजों बेबायदिनो गुबुन आयदानि सायावहाय सावरायबावनो बेबायदि खाबुफोर खौ मोनबावगोन होननानै ओ बिद दिब्ला जों जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै ओंगो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
थाब। दे नाय खरैै स